हेलौ औ हेलौ। औ, मा खालामदोंब्रा?
उम नै आं ओरैनो जिरायनानै दङ। उम, औ खोनागासिनो आङो नों खोनागोनना खोनायाखै?
आं नै दासो खोनादों आंबो। ओमफ्राय, माथो खालामगासिनो दालाय?
दा, दा नै ओरैनो जिरायनानै दङ आङो।
ए एरैनो जिरायना दं ने?
हेलौ- खोनादोंना खोनायाखै नोङो?
औ औ।
ओ नै दा ओरैनो जिरायना दंलाबायो आङो नै। गैया जाथ'वाखै आङो ओहो जाथ'वाखै गैया ओहो।
ए। आंबो नै ओरै सालायलाबायदों एसे ओरै थांनांगौ खामानि मावैनो।
औ औ औ गारि सालाय गासिनो ना? औ औ खोनादों औ खोनादों। औ हेलौ खोना-खोनादों दा? ओम नै आंबो दा मोनसे जायगायाव थांनांगौ दङ ओमफ्राय दा थांनाय जागोन ना जाया।
खोनाया?
हेलौ।
आंबो दा मोनसे जायगायाव थांनांगौ दङ दा ओंखाम जाखांनानै थांनोसै दायो आंबो
ओंखाम जाखांबा थांगोन ने?
औ दा थांनोसै
आंबो नै जानानै ओंखारबोबाय।
जानानै ओंखारबोबायना मा ओंख्रि जा थांलांखो दा दा जोंना ओंख्रिथ' गैया नाथुर बाथोनसो बानायगासिनो दङ।
औ
औ
आमफ्राय
हा? हेलौ दिनैथ' ओ आइया मबेला बोरै हेंग जाखो आंनालाय
मा
हेलौ हेलौ
औ नै एसे नेटनि
औ खोनाहां खोनाहां जायो। हेलौ खोनागासिनो ना नेतानो
औ सर'बानो गुला जोबनाय ना औ खल' खाला खल' खाला
औ दा दा मा ओंख्रि जानानै थांखो नोंथाङा?
हेलौ हेलौ ओम खोना फिनबायना?
औ औ
औ दा मोनायाव जा जोंना बेदरा ओमफ्राय ओरैनो दा मा ओंख्रिजों जालांखो?
खोनायाखै मोजां? हेलौ हालौ